हेल'
हेल'
खोनादोंना आगै
हेल'
खोनादोंना आगै हेलौ
औ हेल'
औ खोनादोंना आगै खोनादोंना आगै
हेल'
खोनायाखै होनबा आगैया हेलौ
औ आब' मोजां खोनाफैयाखै नोंनिखौ
खोनाबाय दायो हेलौ
हेलौ
खोनादोंना आगै हेलौ
हेलौ
खोनादोंना आगै खोनादों
मोजां खोना फैयाखै आङो
दाबो खोनायाखै हेलौ
औ आब'
औ खोनाबाय हेलौ खोनाबायना आ
हेलौ खोनायाखै आब' नोंनिखौ
दाबो खोनाखै
हेलौ
हेलौ
खोनायाखै होनबा आगैया दाबो
आब'निखौ आङो मोजां खोनाफैनो हायाखै
औ दालाय खोनादोंना खोनायाखायाखै आगै हेलौ हेलौ